हेलौ हेलौ नोंथां
हेल' नोंथां खोनादों ना
हेलौ
औ नादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों औ नोंथांखौ आं क'ल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों ओ खोथिया फोनायनि बागै एसे सावरायनो नोंथांखौ क'ल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना खोथिया फोनायनिबै एसे औ एसे फोरना होलायनो औ एसे फोरमायना हाय औ औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय जों खोथियाखौ माबोरैहाय फैयो औ
औ औ नोंथां ओ गिबियावनो जोंनो खोथियाफोनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइलि नांग्रोगोन नङा ओमा नोंथां?
नोंगौ
औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना ना?
औ खोनादों
जोङो ओ माइज्लि नांग्रोगोन नङा ओम्बा नोंथां? औ बेलिखौ ओ जोङो जेनबा ओ खोथियाफोरनि थाखाय जोङो माइलि हिसाबै दोनो आरो नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना औ बिदिनो? ओ जों बे माइलिखौ ओ जों खोथियााबोनो थाखाय गिबियावनो जों बे माइलिखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेखौ जोङो बे हरसे बा हर बे फाकय फांगु नोंथां खोनादों नोंथाङा औ बिदिनो ओहरेबा हरनै सोमना दोननानै बे जों माइलिखौ ओ माइलिखौ बोखांनानै जों बेखौ माया मोनसे ओ बस्था एबा आइजेंफोराव जोङो ओ लबमनानै बेखौ जोङो ओ थालिर बिलाइनि ओ थालिर बिजाव जों ह-हरसेबा हरनै खोबना दोनो आरो नोंथां ओ औ जेब्ला बे खोब ओ बे ओ हरसे हरनै थानानै नायोब्ला बे बे उम बे माइलिखौ जोङो ओ गाजा जमनायखौ नुनो थाङो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
औ नोंथाङा खोनाबायदोङोना औ औ जेब्ला बे ओ औ जेब्ला बे गाजा जेब्ला बे गाजा ओ अरो अब्लानिया जों बेखौ ओ दुब्लि एबा फोथाराव खोथिया बोनो थाखाय जोङो दुब्लि एबा फोथारखौ ओ मोजाङै ओ हालेवग्रोनानै हाखौ फोमोनना लाग्रोयो ओ नोंथां ओ नोंथां नोंथाङा खोनाबाय दंङोना इदि जोङो ओ दुब्लि एबा फोथारखौ एवग्रोना लानानै जों बेयाव खोथियाखौ जों सो जों सास्रो सास्रो फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
एल औ ओ बिदिनो जोंनिया ओ खोथ थियाया जेब्ला जौवो अब्ला जों बे खोथियाखौ आखा खा ओ फुनानै जों बेखौ ओ माइ गायो आरो नोंथां ओ माइ गायनो ओ थाखाय जों गिबियावनो ओ दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै एवग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ दुब्लि एबा फोथारखौ मोजां मोजाङै एवखांनानै बे खोथिया फुंनायखौ जोङो बेयाव ओ गायो आरो नोंथां
बिदिनो ओ खो थिया एबा खोथिया एबा माइ बुंब्लाथ गोबां गोबां मुंनि एबा खो थिया दोङो बिदिनो जोंनिया ओ बे ओ जेनबा खोथियाफोरनि मुंब्लाथ बिदि माइफोरनि मुंब्लाथ बिदि रनजित अनजना बंग बन्धु बिदिनो परिमल ओ बायदि
औ
औ बायदि बायदि ओ मुंनि दोङो आरो नोंथां ओ थिग नोंथाङा मिथिनाय बायदि ओ ब्ला ओ नोंसोरनि गामि एबा सोलाव ओ खोथियाखौ माबायदि फैयो नोंथाङा एसे फोरोंना होलाय
औ नोंथाङा दासो बिदिनो जों ओनसोलथिंबो बिदिनो बिदिनो जेरै ओ जोंनो फार्स्ट ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङोथ माइज्लि नांगौ जायो नालाय बे माइज्लि औ माइजलिखौ जोङो ओ बस्थाफोराव सोनानै बस्थायाव सोन सोनानै जोङो ओ बे फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो ओ दै माने बिख हाखराव सोननानै दोननांगौ जायो आरो हरसेबा हरनायनि थाखाय सोमना दोननांगौ औ ओम बे बेखौ सोमना दोननायनि उनाव जोङो ओ बेनि उनाव बोखाङो बेखौ हरननायनि उनाव जों बोखाङो बोखांनानै निज्लिखौ जोङो बोखांनानै ओ बे ओ
औ
हायाव माइ जायैखौ दोननांगौ आरो माइलिखौ बे माइ माइ जोङो बे थालिर बिलाइजों जों खोबनानै दोननांगौ बेखौ हरसे औ बोनि उनाव बेनि उनाव जोङो ओ जेब्ला गाजा बियो गाजा अरो गाजा खिलियो बेयो बेनि उनाव औ बेनि उनाव बेखौनो बेनि उनाव जोङो बे ओ फोथाराव लांनानै होनांगौ आरो होयो फोहोयो दुब्लियाव औ बिदिनो जोङो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो
औ नोंथाङा मिथि औ नोंथाङा मि बायदिब्ला जेन'बा खोथियाफोर एबा मायफोरनि माइफोरनि ओ आबाद मावनाया ओ मा मा ओ मुंनि दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ गुबुन गुबुन दङ बेफोर जाबाय जेरै रनजित रनजित जोसा माइब्रा बंग बन्धु
औ
औ बेफोरबायदि ओ गोबां रोखोमनि माइ दं माइ मोनो आरो नोंथांमोनिथिं सिन मा रोखोमनि माइखौ गाय नुनो मोनो
औ नोंथां' नोंथाङा खोनादोंना। औ हेल' नोंथां खोनादोंना। ओ नोंथां होननाय बायदिनो ओ। जोंनि औ नोंथाङा मा बदोंमोन बुंफिननो हागोन नामा नोंथां।
नोंथांमोननिथिं मा मा रोखोमनि माइखौ। मा मा रोखोमनि माइ गायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंलाय।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां गोदो गोबां रोखोमनि माइ गायोमोन जेने। बा आरो नङा‌ होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिदिनो दाथ' बांसिनानो बिदि रनजित बिदिनो अनजना बेफोर। ओ औ रनजित एबा अनजना बिदिनो बंग। आं बांसिन गायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। औ हेल' नोंथां खोनादोंना। औ जेब्ला बे ओ जों जा माइखौ। गायदों बे माइ गायनायाव जेनेबा जोंनाथ' बिदि माइया एसे जौगा जोंनिया बेयावथ' गोबां। हाग्राफोर जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बे जेब्ला हाग्रा जानायखौ जोङो माइआ एसे ओ। जौनो मोन जों जोङनानै होयो
माइआ एसे गोजौ जायो अब्ला बेयाव जोंओ हासारबो‌ सारनानै फैनो थिगबायदिनो जेब्ला माइआ जोंना फिथाइ थाइगोन बा फिथाइ थायनानै जेब्ला साननैसो उनाव मोनगोन अब्लाना जों बे माइखौ जोंओ आगोलथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां जों। मानसिफोरखौ बिदिनो खासिजों आखायजोंनो हानायखौ नुयोमोन आरो नोंथां ओ खिन्थु दा बिब्दिखौ नुला दा गासैबो ओ कसखौ नागिरो गासैबो। दा मेसिनफोर मेसिनफोरजोंसो आं हानायखौ नुयो आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो मारा नानो थाखाय ओ मारा नानो। थाखाय औ मारानो थाखाय जेनेबा दुब्लिनि। फ्राय न'। मेसिनफोरजोंसो। मारा नानायखौ आं औ नोंथाङा खोनादोंना औ हेल' नों
औ औ खोनादों औ औ दे बुंलाय नोंथां।
बे ओ औ बे मारा होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ सिगांथ' जोंनिया मोसौजोंसो मारा नायोमोन नङा होमबा नोंथां। औ दाथ' बिदिखौ नुनो थांला दाथ' मानसिफोरा बिदिनो।
औ
औ बिदिनो बे मारा नानो थांनायनि उनाव जों जा जिगाब ओंखारो बे जिगाबखौ जोङो बिदिनो फैगौ बोसोरनि। दैज्लां बोथोराव जोंओ मोसौनो जेनेबा आदार होनो थाखाय बे जिगाबखौ जोंओ माइहुं हिसा ओ माइहुं लुनानै दोनो आरो नोंथां। बिदिनो जिगाबखौ गोबां ओ जिगाब। गोबां खामानियाव बाहायनो हायो बिदिनो मैखुन बानायनाय बिदिनो। बिदिनो हाइजें गायनाय बि बिदिनो हालदै गायनाय आरो फान्थाव गायनाय आलु गायनाय गोबां ओ खामानियाव ओ बाहायो आरो नोंथांङा सिगाबखौ
औ औ
औ नोंथांनि मिथिनाय बादिब्ला जिगाबखौ ओ मा मा खामानियाव बाहायनो हायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जिगाबखौ जों गोबां खामानियाव बाहायनो हायो बेयो माने जोंखौ बिराद ओ जिगाबखौ जोङो बिदि आलु गायनाय आलु गायनाय बेफोरावबो बेफोरावबो होनो हायो आरो थास' गायनायावबो होनो हायो आरो जों जेब्ला दैज्लां समावथ जों ओ मोसौफोरनो जेबो गांसो मोना जायो नालाय ओ गांसो गैया जायो नालाय दुब्लि फोथारफोराव बेनि थाखायनो जोङो जि जिगाबखौ मोसौनोबो होनाय जायो आरो जाहोनो थाखाय होनाय जायो औ आरो उम आरो बिदिनो ओ माने मा माबा माबि सावनाय दाउ सावनाय दाउ सावनायफोरावबो जों बेखौ बाहायनो हायो। अर औ औ अर जरायनायाव बाहायनाय जायो औ बिदिनो जो ओ जिगाबा जोबां ओ गोबां खामानियावनो
औ जों बिदिनो सिगाबखौ फाननानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों ओ खोथिया औ औ नोंथांजों खोथिया फोनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांसिबो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे